खोनादों
खोनादों सार मा खालामदों
खालामाखैलै सेपनि जानाय अरदार हरलायबाय आं।
नोंसोरनिया मालाय दान होसोदोंदांलै
दानो होनो दानानै आ मन्दल मोनसे ला आरो
जोंनियाबो मानो देग्लाय होथाराखैदो रावबोआनो दानखोनो
आवाजै महलाफोरनिया हरदों माहाय ओमफ्राय ओइ इयुथनिया माहैबाय।
बेसेबां बाजेट थायो इउथनियालाय
इउनिया बारा हरनानै थ्रि फर फाइभल' हरखायो। माबाबो फाइ सिक्सनि हरो आरो नांदेरगौ जाबा मोनो हम डिपार्टमेन्टनिफ्राय।
सिगाङाव जोंनियाव अनसुंथायाइारि होसोयोमोनलै देग्लाय गैसथ्राया जोंनियावबो राङानो गैयाना आंन हमबलाय हरगौमोन। दा आरो जायखौ प्रेसिडेन्ट हिसाबै सायख'नानै
नाङालै
ओ खोनाखै
ए जायखौ प्रेसिडेन्ट सायख'नानै होनाय ना माबा डाइरेक्टर सायख'नानै होनाय ना एसे लिड लानायाव बाहाय दुरबल आरो बियो।
आतसा।
दा किसुमान बुस्थुखौनो बेलेगासो मास्टाव फखासो। लिड लानो गोनां जादों। आरो दिनथ' फरेस्ट माबानि हाग्रानि खारनो थांबाय
मानसिफोरखौ
नोंसोरनि गामियावलाय हायाखै अफिसावनो
औ गामिनिफ्राय जोंहा गिदिरा थांदों नामाथाय
औ नोंस्रा गिदोरा हांबावदों?
बे हांदोंदां दाखालि बेलेग मानसि माहाय रायजायनाय खोनायमोन आङो।
आंनिया गाबोन मोनलै सयथायाव फुङाव। द रिंगायाव। दा हराव हांसै दा।
नोंनो थाबायना हायदो साबबिस किल'मिटार।
हाललालै आं थाबायनोबा हानाय नंलादां बायदि मोनदों।
मामुलि नङा साब्बिस किल'मिटारा प्रेक्टिस गैया मा गैया। बेयाव बाबबा
उम।
साननैसो सिखारना हरलायनाय न'आसा।
ओ ओ ओ। दा ओमफ्राय
बल गेलेनाया प्रेकटिस थाबालाय माहाय माहाय लासै लासै खारनो हायो हानायालाय।
दाथ' नै बेल' न नेसनेल फिल्डआनो गैयालै आरो माबायदि गामि।
जोंनिया
ओ।
फिल्द बनायबायथ'।
माहालै।
गिर्जा माबाफोरखौ दाननायनानै दानजोबनाया फिसाबाबो।
अ बे कम गेरजा कम्पनाव
बेखो-बेखो बावना गुवार जाबायना।
आदसा आं आन्दाजखोनो खालामाखै आरो।
फुराना रङफोरखौ दानजोब्बाय बे-बे गेजेराव थानाय गुदामफोरखौ बोखारना होबानो फिल्ड डाइरेक लं जाबाय।
ओमफ्राय गेले जासिगोन आरो ने एबारो बोखारजासिगोन गेलेजासिगोन।
जास्ट गथ'फोरनि थाखाय मोजां आरो ना खारनो मानोफोरबा मोजां जागोन।
प्ले ग्रावण्ड ओइ माबा मा होनगोन बे पार्कफोराव जे थायोना।
ओ।
मा होनो जलाय गसंलाय बे माबाफोरा
ओ।
जुलाफोरा बेफोरखो माबालै बनायना दोन सारला एप्लाइ खालामनानै।
मा।
बबेयावबोरा नोंसोरनि कमप'ण्डआव गेलेनो आराम जायो माथो गथ'फोरा आरो नोंसोरनिया गामि गेजेरावना मोजां मालाय जोंनियाथ' बोरिया ओरै ओम जोंनियाथ' बोरिया ओरैबायदि गामि खना आथिंसो दैसा जिपङाव बेबो
सा जोंनिया मोजां जाबाय।
ओम-ओम-ओम।
स्ट'रि दंलै बिरादनो आगोलनि स्ट'रि।
ओ गलामाखानाया बिराद मोजां फिला।
गामि गेजेराव बिसनायाबो गामि गेजेरथ' नङा लास्टावनो होमबाबो मोजां आरो।
ओम।
गामि लाससो जायो बिसोरनिबो ने।
गाम ओ होमबाबो लामा जिगाव मोजां आरो।
लामा जिं जानांगौ माहाय मोखाङाव जानांगौ रे।
ओम गेलेनोबो खेला दुला नायहैनोबो बिसोरनिया मालाय मोजां।
टाइम पास खालामनो जायो आर ना लामा जोंफोरावबा। बारि खनाफोरावबा दिगदार थिग दिगदार जायोलै।
ओम दा आरो जोंनि बायदियावनोथ' नायलाय फिलडखो नों नुहैखाबाय दां माथो।
नोंसोर फिलडाव खाथियाव थांफेराखै आं मबेथिं दङो।
दैसाथिंलै। सोनाब गोलाव ओम सोनाब गोलाव। ओम।
बुरा सुब्रि
अ बिथिं
आ
कस्थ' लै नै आबो
नोंलाय बल प्रेटिस खालामला दानिया
आङो दाखालि साननैसो गेलेहांदोंमोन ओमफ्राय आरो बे साननैसो आरो गेलेनो मोनथाराखै।
दालाय फिल्डआव गिंदिंगासिनो नामा।
गिलथआव गिदिंदोंलै बे गलखौनो हानद्रेद आवार्स माने जौसे रिंगा बनायनो होदों नङा टटेलि आरो बे हप्तायाव ओ गाबोनहा लागै देवबारहालागै
बा
ओंखायनो नोंसोरखो रायलायना होदों आरो आं दायो रायज्लायदो होननानै।
आतसा आसा आसा।
ओम। उफाय गैया जोंबो खिथिनांगोन ना रायज्लायनानै नङा होनोमबा?
बेनथन
ओम दा बेनिखायनो डाइरेक्टरा होयनानै सोंफायबाला जोंखो नोंसोरनो रायज्लायाखैबा होननानै खमा रायलायगोन जोङो।
बेनि थाखायनो गैया।
उम।
ओमफ्रायथ' बाखि दाउ फाना?
दाउ
ओइ आं आं दै मिन्थुखौ सोंनाय माबादों लेयारदों दाउदै बनायनो हामारनो। खिन्थु क्रस जागोन आरो लकेल दाउदों खालामनांगोन नोङो।
लकेल दावदोंसो?
उम। ओमफ्रायो ग्रदालाय माबानि लेयार बायदि लेयारनि बायदिखो लायोनो खिन्थु प्रडाक्सना एसे खम जायो आरो, एसे माने खम जायो आरो।
बे माबाबादि जासिगोन बेयो लक-लकेल लक-लकेलबादि जासिगोनदां आरो।
लकेल बायदि एसे हाब्रिद जासिगोन आरो बियो।
ओ।
उम। दा मा नों लियारखो लामारगोन?
दावदैखोना?
उम।
लाबानो लाजायो।
उम।
माबाया मा होनो बै दाखालिनिषा खबर सबर गैया ने?
दाखालिनिया आङो आदोम बिजि जानानै दोङो आं खबरखौनो लानो मोनाखै। ग्रुपआव रायजालायगासिनो जोङो। सानैबो जोंहा फिल्डआव थांग्रा थांग्राफोरा।
खामानि मावनायनि
उम। ओमफ्राय माबालै ओरैनोलाय खामानिखौथ' मावदों मावाखै नङा। मा होनगोन आङो माइनि बिजनेस मावनो नामायनायमोन रे। दानिया ओमफ्रयो जाया माइ लांगोन ना ना रोगायो। दा बिसोरहा आइदि थानाङो। दा उम फारमार आयदिबो थानांगोन ओमफ्राय केपासिटि थायो आरो। जेनेबाला ओ सासे मानसिया बेसेबांल' माइ माबानो हागोन रोगानो हागोन आरो बिदि।
माहा?
आंहा बेयावनो प्लब जाबायलै बुस्थुखौ खम लिमिटेद खालामना होजोब्बाय रे।
बिसहाजारसो
ओजोंनिबोला सासे सासे मानसिनो जेनेबोला बिदिनो दस बिगा पन्द्र' बिगा बेफोरबायदि आरो दा आंनि आनन्दासाव।
मनसो जागोन दा बेलाय खैस' मन?
औ मनाव जेनेबोला सासे मानसिनो जिखुनु माबासो जागोनदांलै
एक्स' मन।
एक्स' दुइस' मनसो जागोनदां दुइस' मन दुइस' मन दां लिमिटआ।
दुइस' मन।
लाब जायाना बेयाव?
दुइस' मन दायो बेसांथाय दामा?
दायो बजारनि बायदिबोला दाइनजौसो हांगोन। ओमफ्राय सरखारारनि बायदिबालाय जिनै
आदसा मा होनो फुराना फुराना माइसोना।
उम दाम दोङो होनबाबो
फुराना माइआ एक्सुेलि फुराना माइआ दाम जाखायोलै नोङो बे बै गोदान माइखो स्टकआव दोननो हाब्लानो फुराना खामना फानबानो लाब जायो।
उम।
खिन्थु माइआ खमायहैगोन आरो माहाय बेल'सो
उम उम आरो एरोबो ना माया
हा
एरोबो ना माइरंङा
फुरानायाव
उम। बुराना
नों माइरंसो ना माइ
माइ जेनेबोला माइनि रायज्लायदों दायो।
माबाया मान बै माइखौथ' जेनेबा मोनबास बायोना बेयाव माहाय गिसि थायोलै माइआ बे बुस्थुआ रानबोला खमसे खमना दुइस' बिगायाव दुइस' मनाव खमसे खम नोंहा फास मनफ खम जाहैगोनदां आरोना।
उम।
आं हनदेगाव आरो।
उम उम उम।
खम जायोना बे माहाय दाथ' दुइस' मनाथ' मा मुुलि म नङा ना बुहुत मन।
बहुत मन आं नो उम कुवन्टेलजों कुवन्टेल गारनो हानाय नांगौमोन रे
माथो हाजार मन बेबायदिसो जानांगौ होमबासो मोजां लाब थागोन।
दा नै गारनो हाला ना
फादारनि नामाव दोङो।
उम दा बेखौथ' ट्रेन्सफर्ट खालामना लानांगोन नोंसोरो फार्मार आायदि बुं नायनोबा।
ट्रेन्सपर्ट खालामनाङा ना हानि हानि माबायाव सोसनांगोन।
उम
जा फादारनियाव दोङो नामा ओमफ्राय दा जों सोसननांगोन आरोना बे फादारनि बे जोंनि फेमिलि माबायाव मान फारम फारमल मोन। नाम थालायनाङा दाखालि जा ग्राम सेबगदो मोजां रायलायबाय आं।
ओ माबायाव थाबानो जागोन ने बै मा होनगोन फैसा होनाया बेयो स्लिपा बेयाव नाम थाबानो जागोन
औ
उम
नोङो बेखौ मा होनो मा होनो बिखौ आ
माबादो रायलायनांगोन आरो म-मजादो मजादों रायलाय नांगो।
मोजानो जाया बियो सारकलावसो थांनांगोन नोङो। जमा जमा बान्दि खामायनांगोन जमा बान्दि बनाय हैनांगोन नोङो। जमा बान्दि बनायनायावसो सोसननांगोन बेयावसो जागोन।
अ अ
बेखो फरायग्रोनानै नोंनि नामखौ सोदो ओमफ्राय बेनि उनाव नोङो ग्राम सिबकनियावहाय फार्मार आयदि बनायदो आरो।
उम उम उम उम
बे पारमानेन्ट थाबानो जाबाय आरो
उम उम बिदिबा आं हानि हाबाखौ मावनो हागोनना हायाथाय दायो?
थै हायालै। ट्रेन्सपारदिं खालामबा बुहुत खरसा दोङोलै
उम
आद्रा नों क'क्राझार थांनांगोना बे जोंनि सेक्रेटारियेटआ जानायबा जोंनि सेक्रेटारियाव जागौमोन हाबाया।
उम उम
नों सेक्रेटारियेदाव खारखुम-खारबाय थानांगोन नोंङो सिखो बेनो बेनो फैसा होनांगोन नोंङो।
उम बेनोथ जाहैबायलै
हैइ भेजाल खालामना होबायलै बै हानिखो।
उम
बेफोरखो सिखो जोंनि बे ओ माबा बे जोंनि जायगानि खानि माबाफोरखो हाफोरखो माने माबा खालामना होबानो जायोलै इजि खालामना होबानो जायो।
उम
सिखो बेेंग्रा बेंग्रा रूल दिहुनबाय थायो केला।
बेन्थ' जाहैबाय
सिगाङावलाय एसां मोजांमोन बाहाय इजिमोन हाबा मावनो मण्दलनियाव दसे थांदों मालाय हा नायनानै माबा मोजां रिपर्ट नायनानै खालामना होयोमोन।
उम
दानिया माबा सिखो क'क्राझार थांनांगो माहाबा थांनाङो सिखो
उम दा जागोनसै
लाबानो जाया।
खोनादों?
ओइ
बाय रायलायनानै होलै ओरैनो सानै साथामफोरदों
औ उम नआवनो दं।